हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां अ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दं नोंथाङा आरो नोंथाङा?
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि नोंथां।
औ।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो ओ दैज्लां बो थोर आरो मेसें बोथोरनि ओ फारसे ओ दसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। ओ जोंनाथ' बेबायदिनो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बुंब्लाथ' जोंना ओ गायनाय गायनाय दैज्लां बोथोरावहाय गायनाय फुनाय आरो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो माइ हानायफोरखौनो बुंनाय जायो।
औ थारैनो नोंथां।
औ ओ बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय फार्स्टआवनो जोंनो खैथिया नांगौ बेनि उनाव जों माइ गायनाय जायो। जेरै जोङो खैथिया फोनो थाखाय ओ माइग्लि नांगौ। बे माग्लिखौहाय जोङो ओ न'निफ्रायबो मोननाय न'नि फ्राय थाखाफाथाय न'निफ्राय लानाय जायो आरो जोङो। ओ गला बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लाबनाय जायो। आरो जोङो बेखौ न'आव एसे जावस्रोनानै जोङो ओन फाथोनि बस्थायावहाय बे जोङो सोना दोननानै जोङो हरसे ओ हरनै हरथामसो जोङो सोमना दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै दसे सम दै सर' लांनो थाखाय दोनथ'नानै जोङो हायाव ओ हायाव लखबनानै एसे ओ लामस्रिनाय बायदि खालामनानै जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ गदोरखौहाय जोङो खोबना होनाय जायो‌ जिथिया बेयो ओ हरसे हरनै जा अब्लानिया बेयो ओ हरनै हरथाइम जागोन अब्लानिया बेयो गाजा बेरखाङो बे गाजा बेरखांनायनि उनाव जोङो जि खैथियाफोरनो लानाय हाखौ जोङो मोजाङै फार्स्टावनो जोङो एवगुर लानांगोन‌ ओ बेबायदिनो एवनायावहाय ओ दै एसे थानांगौ। खैथिया फोनो थाखाय दै एसे थानांगौ‌। बेखौहाय जोङो ओ एवनानै मोजां ओ हाखौ गुरै खालामनानैहाय जों बेवहाय ओ हासार जुदि बे दुब्लियावहाय हा सार दंखायोबा जोङो हासार सारलायाबाबो जागोन जुदि बे हायावहाय बारा हासार गैयाबाथाय जोंङो हा सारखौहाय जोङो सारना होनाय जायो। आरो नङाबाथाय बेनि उनावहाय ओ खैथियाखौ माइग्लिखौ फोखांनायनि उनावबो जोङो सारनाय जायो हासारखौ। बेबायदिनो जोङो औ हासारखौ बेबायदिनो जोङो माइग्लिखौ ओ फोना होनाय जायो खोथियाखौ। जिथा बे खैथियाहाय ओम दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव एसे ओ दान मोननैथ' नांद्राया दान मोनसे खावसे बेनि उनावहाय ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ ओ फुुन जिबथा बे माहासेनि उनाव जायो अब्लानो एसे गोजौ जाबाथाय जोङो बेखौहाय ओ फुनाय जायो जोङो औ नोंथां जोङो बेखौहाय माइ गायनो थाखाय जि जायगायाव जोंङो माइ गाय गोन बे जायगाखौहाय जोङो मोजाङै एवग्रोना लानांगौ
औ औ नोंथाङा थारैनो
औ नोंथां बेनि उनावहाय जोङो एवखांनायनि उनावहाय ओ जोङो मोजाङै आ आलिफोरखौहाय होना लानांगोन बा जोङो दै एसे सोना लानांगोन जुदि दै गैयाबाथाय दै एसे सोना लानानै जोङो हाखौहाय मोजाङै एवनाय जायो जोङो सैथा जायो बेबायदिनो सैथा एवबाथाय हाया एसे गुरै जायो। ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो बेबायदिनो नांगोल ओ जोङो बेबायदिनो मोसौ हालुवाफोरजोंबो जों एवनाय जायोमोन नाथाय नाथाय दानि दिनाव बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजोंहाय एवनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो ओ जिता जोङो खैथाखौ फुयो अब्लानिया जों बे खैथाखौ आखा आखा खालामनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो खैथा खौहाय ला जि जायगायावहाय गायगोन बेवहाय लाना फैनानै जोङो माइखौहाय गायनाय जायो बेबायदिनो फार्स्टाव जोङो माइ गसा लानाय जायो। जोङो बेनि उनावहाय ओ जिथा माइ गायखांगोन अब्लाना हाल जांख्रा बा ओ जोङो ओ माइनाव लांनाय जायो।
औ थारैनो होनथां
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो माइखौहाय गोबां रोखोम रोखोमनि गायनाय जायो जेरै जोङो ओ जेरै जोङो बिदिनो रन्जित बंगबन्धु ओ बेबायदिनो ओ आइजुम आरो माइब्रा जोसा बेबायदिखौहाय गायनाय जायो आरो लोगोसे दानि ओ दाथ' बिदिनो गोदान गोदान माइफोर ओंखारदों नाथाय आं बेफोर माइफोरनि ओ नामफोरखौहाय बारा मोनथिया आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिदिनो ओ ुर फुसादटुर आरो करमा बेफोरबायदिखौहाय ओ आङो खोनानो मोनदों
औ थारि नोंथां
औ नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो गाजा गोमजायै गायलांनाय जायो आरो लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोरावहाय दुब्लि फोथाराव जोबोर सुबुं लोगो मोननाय जायो जेरै जोङो ट्रेक्टर हालेवनाय माइ गायनाय आरो खैथिया खैथिया दाननाय खैथिया फुनाय आलि दाननाय खोथिया बोनो फुनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ थार
औ बेबायदिनोहाय जोङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय आरो गोबां आबाद फोर ओ गोबां मैगं थाइगंनि आबादबो खालामनाय जायो जोङो जेरै ओ जेरै जोङो जिंखा फल बायदिफोरखौबो फोनाय जायो नोंथां। औ नोंथां आरो जों मेसें बोथोर बुंब्लाथ' नोंथां जोंनिया मेसें बोथोरावहाय जोङो माइखौहाय हानाय जायो जिथा बे माइया मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ हानानै बेबायदिनो आथि आथि गिदिर खालामना दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ सानसेबा साननै दोननानै एसो रानहोनानै लायो बेनि उनावहाय जों बेखौ नवाव लाबनाय जायो बा जोङो दुब्लि फोथारावनो जोङो नानाय जायो बेबायदिनो जोङो सिगांथ' मोसौफोरजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दा जोङो बांसिनानो मेसिन बा ट्रेक्टरफोरजोंहाय जोङो नानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ
औ बे माइखौहाय जोङो न'आवबो जानो लाखिनो हायो बा जोङो फाननोबो हायो बिदिनो हाथाय बाजारफोरावहाय नोंथां।
जोङो माइनिफ्राय बेबायदिनो जिगाब मोनो जिगाब मोनो ओम आरो गुन्दै मोनो बेनिफ्राय जोङो माइरं मोनो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोनना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय ओ माइ गायनाय जायो बा माबायदिहाय आबाद मावनाय जायो
हागोन नोंथां नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो खैथा फोनांगोन खैथानि थाखाय जोंना गिबियावनो माइलिनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां
औ नोंथां
औ जोङो माइग्लिया खायसे खायसेनिया न'आवनो थाखायो बा खायसेया न'आव गैयाब्लाथाय जोङो गला बा बाजारनिफ्राय लानानै फैनानै जोङो बै माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव हरनै सोमना दोननाय जायो सोनानै औ बिनि उनाव जों बेखौ हायाव बोखांना दोननानै थायसेया बिलाइबा खायसेया थास' बिलाइजों खोबना दोननानै बेखौ गाजा बेरजासिम खोबनानै दोननाय जायो नोंथां औ आरो बेखौ गाजा बेरजासिम दोननायनि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो हालखौ एवनानै लाग्रोनांगोन हाल एवनायनि उनाव औ बेखौ हालेवनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनानै होनांगोन बा गारनानै होनांगोन हायाव सारनानै होनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला खैथाया से मास एबा से खावसे मासनि उनावहाय जोङो बेै खैथाया जौब्लाथाय जों बै खैथाखौ फुनानै लानाय जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बै खैथाखौ जोङो ओ गायना गायना खामनानै बा मुथा खामनानै लानानै उनाव बेखौ खौ खानानै जोङो ओ माइ गायनो थाखाय जोङो हालखौ खेनथाम एवनानै लानाय जा जायो बिनि उनावहाय जोङो हाल ओ हालेवनायनि उनाव जोङो आलि होनानै बै खैथाखौ रानना होनानै बै खैथाखौ जोङो माइ महरै गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बै मायाहाय जेब्ला गिदिर जायो बा दैमानि फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनावहाय जेब्ला बै माइया मोनो अब्लाथाय जोङो बै माइखौ ओ हानो थाखाय जोङो खासिनि गोनांथि जानानै फैयो गोबौ खासिनि आरो बै खासिजों जोङो बै माइखौ हानाय जायो नोंथां बै माइखौ हानायनि उनावहाय जोङो औ बेै माइखौ हानायनि उनाव जोङो ओम माइखौ लानाय जायो आरो बै माइखौ खायसेयाहाय दलि गोथारावनो लाना जायोबा खायसेयाहाय बेखौ न'आव लाबोनानै मानाय जायो माइखौ ओ
औ नोंथां।
आरोबाव बै माइखौ जोङो लाबोनानै बाख्रिफोराव सोना दोननाय जायो बा खायसेया बैफोरखौ बै माइखौ फाननानैबो रां मोननाय जायो बै फाननानै मोननाय रांफोरखौ रांफोरा जोंखौ न'खर सं थानायाव जोबोर हेफाजाब होयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोबब्लाथ' माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां आबाद फोरबो मावनाय जायो जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरनि जिंखा पथल लेस्रा ग्रेल जोगोनार बायदिफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरोबाव जों औ नोंथां बेफोरखौ फोनो थाखाय जोंयो गिबियावनो हालखौ एवना बेफोरखौ फोनो थाखायबो जोङो गिबियावनो हालखौ एवनानै लाग्रोनांगौ बा हा खौ फार्स्टावनो एवग्रोनानै लानानै बिनि उनावहाय आरोबाव बै हालौनायखौ एसे गनदों ओ एरनानै बा एसे गुरै खालामना लानानै बै बेैफोरनि बेगरफोरखौ जोङो थुनानै होनाय जायोबा फोर-फोरनानै होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि उनावहाय बैफोर जे ओ लेस्राफोरनि बिलाइफोर बिफांखौ मानला होनो थाखाय जों बैफोराव बैसां गायनानै होनाय जायो आरो औ दे। बेफोराव जोङो एम्फौ एम्फौ बायिफोरनि थाखाय मुलिफोरबो होनाय जायो होननाखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां औ नोंथां। नोंथांमोनना बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नोंथां' सामायनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिब्दिब्ला नोंथां।
औ दे।
औ।